खुलुमबाय।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
नों थाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दंगासिनो दङ।
अ ओ नोंथांनाव आङो मोन से आयदानि बागै सोंनो सानदोंमोन सोंनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां। सोंनो।
नोंथांङा आंनो दावबायनायनि बागै नोंथांङा दावबायनानै मा मा मा गियान आरजिना लानो हाखो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो खोन्थानो होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दावबायनाय होनोब्ला जों दावबायनायाथ मानसिनि जिउआव माने जोबोद गोनांथार आरो बे मोनसे माने मानसिनि जिहेथु गियान एबा साननाय हनायखौ जौगाहोनायाव जोबोद मोनसे गिदिर ओ बि बिहोमा होयो बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन जायगानि समायना मिथिंगायानो जा बा गुबुन जायगानि हारिमुआनो जा गुबुन मानसिनि ओ जानाया माबायदि नंङा होमबा बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगानि जिहेथु नेमखान्थिफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोरजों लोगो मोन लोगो मोनो आरो गियान आरजिनो खाबु मोनो बेबायदि जेरो
औ
ओ बिदिनो दावबायनो होनोबाथ आङो गोबां जायगायाव दावबायबाय आसामनि बायजोआव होनबाथाय आङो मेघालय रायजोआव दावबाय बायनो मोनदों बेबायदिनो उन्दै समावबो आङो जेब्ला स्कुल ओ फरायसालियाव फरायबाय दंमोन बै समाव आङो आसामनि बायजोआव थांनो खाबु मोनदोंमोन जेरै हाय दिल्ली ओ उत्तर प्रदेश आरो राजस्थान बायदि गुबुन गुबुन रायजोआव दावबायनायनि खाबुखौ आं मोननो हादोंमोन लागै आरो आरो लोगोसेनो जोंनि खाथि खालायावबो गोबां जायगा दङ दावबायनायनि थाखाय गोजानावाल थांबादि दावबायनाय जायो बेबो नङा बेबायदि आरो दा नोंथांखौ आङो सोंनोसै नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनायनि ओ दावबायफोरखौ माने
ओ आंथ' बारा एसे गोजान जायगायाव थांनाय जायाखै
खाथि खालायावब्लाबो
खाथि खालायावनो थांनाय जादों आरो ओ स्कुल स्कुल टाइमाव फरायसालियाव फरायबाय थानाय समाव
औ बेनिफ्राय
बेयो बे जायगायावहाय थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
बगामाथिनि नुथाइखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन गोन नामा? मा बायदि
हाजो हाजो सेर सेर दै बोहैबोनाय खाथि खाथि खालायाव बैग्रि बागान आरो गोजौ सिरियाव गाहाय बोलांनानै मोनसे बु धनि मन्दिर मोनो
औ बेनिफ्राय
खाथि खाथि मन्दिरनि खाथि खाथि फिथाइ सामथ फिथाय दं फावरा फिथा बैग्रि फिथाइ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो
औ बेनिफ्राय औ बे बगामाति जिथु दावबायनाय जायगा बे जायगाया मा डिस्ट्रिकआव गोलैयो मा जिल्लायाव गोलैयो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बेखौथ' आंङो सोंनायबो जायासै उन्दैमोन नालाय मोनथिया आरो
औ दाथ आंनि मिथिनायाव बे जायगाया तामुलपुर जिल्लायाव गोलैयो।
औ
औ बेनिफ्राय नोंथाङाथ' बाक्सा जिल्लानि नंङा होमबा
औ
अब्ला बाक्सा जिल्लायावबो माखासे ओ दावबायनायनि थाखाय जायगा दं होननानै जों मिथिनो मोनो जेरैहाय दारागाव नंङा होमबा। दारागाव सकि हाजो आरो बेबायदि आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय मानास हाग्राबोथ' दंङ मानास हाग्रामा जिहेतु नेस नेसनेल पार्क होननानै बुङो जोंङो बेफोरनि मादाव नोंथाङा अबावबा बेरायफेरबाय नामा?
औ मानास हाग्रायावबो थांफेरबाय
औ मानास हाग्राखौनो नोंथाङा ओ मोजाङै नायनो खाबु मोनदोंमोन नामा सिङाव हाबनानै
ओ डाइरेक्ट मेन मेन लामाजोंल थांखादों आरो डाइरेक्ट। ओ डाइरेक्ट हाबनानै जोबजासिम फटिट किलमिटार खौबो गिदिंजोबदों जोंङो। खिन्थु हाग्रा गेजेर गेजेर हाबाखै आरो डायरेक मेन लामाजोंल' थांदों
औ बेहाय नोंथाङा माबाफोर जिब जुनार नुनो मोन्दोंमोन नामा?
औ नुनो मोनदों गोबां रोखोमनिसिम जुनार मोसा
औ
मैदेर गान्दा मै बेफोरबायदि जिब जुनार नुनो मोन्दों लोगोसे दाउ फोरबो
औ दावरायफोरखौ नुदोंमोन नामा नोंथाङा औ। दावरायखौनो सोंदोंमोन आं नोंथांनियाव। अ दाउराय नुदोंमोन नामा होननानै। सोंदों औ बेनिफ्राय
बेनिफ्राय नोंथाङाथ' बे जोंनि लकेल जायगा जिहेतु दारागाव सकि नङा होमबा सक। दकि हाजो बेफोरखौ नुबाय नामा?
औ नुबाय नोंथां।
औ सुकि हाजो बुङोब्ला जोङो बेहाय नायनो गोनां मा दं?
दै जिरि जिरि बोहैनायजों लोगोसे हाजो। मिथिंगानि गुसु गुसु। सु बार
औ
बेफोरबायदि
औ बे जायगायाव गोबां औ गोबां मानसिफोर फैयो होननानै मिथिनो मोनो जोङो। बेयाव ओ गुबैयै मानसिफोरा मानि थाखाय फैयो मा जेनेब्ला मा ओ रं माबा मोनसे जानाय लोंनायनि थाखाय रंजानायनि थाखाय ना बायदिसिना रि ओ जाहोन दंबावो?
गासैनिबो गोसोखौ थ' आं बुंनो हाला। मानो होनोब्ला सोरो माखौ मोजां मोननानै फैयो। बिसोरनिसो खो था आं गाव थांनाय बादिब्ला मिथिंगानि सोमखोर समायना महर हाजो सेर सेर दै बोहैलांनाय बेफोरबायदि गोजोन्नायखौ मोननो थाखाय थाङो
औ
ओ
आं आंनो मिथि औ बुंंलायसाय नोंथां
गुबुन फोरा बेलेग बेलेग बेलेक जागानि फ्रायबो गु गोबां फरायसाफोरा फैयो
औ
बे मिथिंगानि बागै फरायसंनो थाखाय
औ थारमाने सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय फैयो आरो ना?
औ
ओं बेनिफ्राय माखासेखौ मिथिनो मोनो लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय माने जोबोद मुंदांखा बे जायगाया लावखार ओंखामजों औ
बे लावखार ओंखाम जानाया समजों लोगोसे फैयो
औ मा समाव बांसिन जायो होननानै मिथियो नोंथाङा
ओ दिसिम दिसिम्बर आरो जानुवारि बेफोराव गोबां लावखार ओंखाम जानो थांनाय बेखौ नुनो मोनो
नि खाथि खाला बे समाव
गोदान बोसोर जाहैबाय नालाय बयबो रंजानो लुुबगैयो
बेनिफ्राय नोंथाङा बे जायगायाव ओरैनो खनबेसेसो थांफोरखो खनबेसे थांखो
खनसे
खनसे थांबाय ना बेनिफ्राइ बे जिब जुनारबो नुदोंमोन नामा बे जायगायाव
जिब जुनाराथ बारा एसे नुवाखै मोख्रा
औ
ओमफ्राय दाउसिन-दाउलाफोर
औ बेयो नोंथाङा मा समाव थांदोंमोन बेयाव बेसेबां आगोलाव
ओ दिसेम्बर दानाव थांदोंमोन।
औ डिसेम्बर दानाव ना?
औ
ओ बेनिफ्राय जिहेथु जोंहा दारागाव हाजोबो दं नङा होमबा। खाथियावनो बे दारागाव हाजोआव नोंथाङाथ' थांबाय होनना बुंदोंमोन ना?
औ
अ बे दारागावआवलाय नोंथाङा मा मा नुनो मोन्दों।
दारागावआवबो
ह
बारा जेबो नुनो मोनाखै
औ ओरैनो
हाजो सेर सेर दै बोहैलांनाय
औ
ओ जिं जिं खासि हाग्रा
औ बे माने औ सकि हाजोआ जेरै बेबायदिनो गोरोबो आरोना एसे। बे जायगायाबो अ बेहायबो माने लावखार ओंखाम जायो मानसिफोरा लोगोसेनो हाजो आरो दैमायाथ' दङ। आरो दैमायाव गोबां मानसि बिनो दुगैनो फैयो नङा होमबा। बेबायदि आरो गरम बो थोराव गोबां मानसि फैनाय नुनो मोनो जोङो।
औ खाथि खालानि सुबुंफोरा मिथिंगाजों मिथिंगा हाजो सेर सेर दै जिरि जिरि बोहैबोनाय जाहैबाय नालाय गुसु थान्दा जायो बेनि थाखायनो थिखा लानिफोरा दुगैहैनानै मोजां बेनि थाखायनो दुगैनो थाङो गरम बोथोर थोराव गोजोननाय लायो।
औ। अब्ला नोंथाङाथ बेयावबो दावबायबाय नङा होमबा। दारागावावबो ओरैनो नोंथाङा माजों दावबायनानै साबसिन मोनो गारि मथर बा बाइक बायदिसिना? माजों दावबायनानै मोजां मोनो।
बाइक आरो स्कुटि बेफोरजों थांनानै मोजां मोनो। मानो होनोब्ला? गारियाव गाखोनो हाया आङो मोजां मोना माने।
औ माने गोबां मानसियानो गारियाव गाखोनो हाया आरो माने। खर सानाय सोरबाबा गोबानाय ओ बेबायदि जेंनाखौ जानाय नुनो मोनो
औ बेफोरबायदिनो आंनाबो।
औ लोगोसेनो माने बेथ बाइक एबा स्कुटिजों थाङोब्ला थारमाने गासैखौबो जों मोजाङै नुलांनो हायो आरो माने ओ जिहतु जेबो होथेनाय बा जेंना गैया जाहैबाय नालाय। स्रां स्रां जोङो नुलांनो हा हायो आरो।
औ दे होमबा नोंथां। जोंना समाबो जाबाय नोंजों रायलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो।
औ औ औ गोजोना थाबाय नोंथांसिम। बो अब्ला द दोनथ लायनोसै गोजोन्थों। औ